नोंथाङा आंनि बुंनाय बाथ्रा खोनादों ना औ खोनादों दे नोंथां औ नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आङो दङ ओरैनो जिरायथ'ना।
औ। ओंखामफोर जाबायबा नोंथां?
आङो जाथवाखैनो जागोनसो सानना दंथ'यो दा मा अमाफोर लायना जानोसै सादो आरो
औ।
औ नोंथां आलाय?
औ आंबो आं जाखांबाय र नोंथां खबरफोरा मोजांबा नोंथां?
औ मोजां आनो मा ओंख्रि जाखो
औ आं दालिजों मैथाजों जादों आरो दालिजों मैथा आरो ना
ओ बोथोरफोरा मााबादि नोंसि निखै
बोथोराथदा दोमैलु दोमैलु जानानै दं सानदुंबो गैया अखाबो गैया आरो।
उम जोंनियाव आरो जोंनियावबो जोबोद गोसा सानदुं अ होमबा आं नोंथांखौ जों सानदो जों नोंथाङा कल खालामनायनि गुबै जाहोना मामोन?
आं कल खालामनाय गुबै जाहोना जाबाय माने आं मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन बिबारनि सायाव आरो। बेखौ आं नोंथांजो सावरायनो सान्दों सावरायनोहा
औ सावराय जागोन नोंथां
औ दा आं बिबार जों बिबारखौ मा मा खामानियाव बाहायनो हायो आरो जों बिबारखौ मा मा रोखोमनि दङ' आं बेखौ सावरायनोसै आरो। बिबारखौथ जोङो बिबारखौथ बिबारखौथ जोंनो नां नांगौ बा बिबार थाब्ला जोङो समायना नुयो बिबारफोर बिबार बागान बिबार बारि थायोब्ला जोङो बेयाव सावगारिबो थिखांनो हायो। थिखांखांनो हा आरो बिबारखौ जोंङो बिबारखौ हाबा हुखायावबो नांगौ जायो आरो फुजा मन्दिरफोरावबो नांगौ आरो ना। बिबारखौ आरो औ नोंथांनि न'आव बिबार बारि दंना गैया नोंथां?
जानियाव दङ' जनायालाय मा मा नाथाय आङो दायो नाम खौ मिन्थिया दंनायालाय दङ' आ
ओरैनो नोंनि मिथिनाय बादिबा मा मा बिबार दङ' मुंखौ जेखौ हायो बुंदो औ औ।
ओमफ्राय दावदै बिबार ना मा होनो बे दङ' आ एख ओमफ्राय आङो बेलेग बारा मिन्थिथला नोंसानावलाय?
औ जोंहानावथ' बिदिनो बिबार बारि दङ' एसे फिसानो बेयाव जोंहानाव दङो गलाब बिबार जबा बिबार गेन्दाय बिबार बिनिफ्राय बैयो सेवालि सेफालि बिबार सेवालि बिबार ओमफ्रायो बैयो हराव बारनाय रान्दिनि बिबार ना मा होनो। बेबो दङ आरो। ओमफ्राय गलाब बिबाराथ बायदि बायदि गोबां रोखोमनि थायो। ओमफ्राय जोंहानाव थानाया। बै एसे गोजाहां गलाब। बिफांआ दङ आरो ओमफ्राय गुफुरा दोङो। दा आरो बे गुफुर।
नोंथां बिबारनि सायाव सावरायनायखो आं आंबो एसे बुंनो सानबाय आरोना। बिबारनि बागैनो जेनेबा जों। बिबारखौ मोनसे जोंनि मा होनगोन बुहुमाव मोनसे समायना। समायना मा होनगोन गिफ्ट बायदि होननानै जोङो बुंनो हागोन आरोना बिबारखौ मानोना बिसोरो जोंनि बुहुमाव मा होनगोन रं बेरं खालामना हायो बा मोदोमनाय बिबारजोंनो आरो गावनि समायनाजोंनो मा जोंनि बुहुमखौ। जोब्बोदैनो मोजां नुहयो नङा होमबा।
औ।
अ। बे बिबारफोरानो जेरै जोंना मा होनगोन ओ गुबुन गुबुन रोखोमै मोनगोन ओ जेरै जेनेबा गोबां साइजाव जेनेबा अबेबा गल अबेबा बेलेग बेलेग साइज बा बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन मा होनगोन। रंआव जों मोननो हायो आरो ना गुबुन गुबुन बिबारखौ जेरै जोंना गलाब बिबारानो मोनब्रै मोनबा गाब थायो नङा होमबा।
औ औ।
उम मानोना आ आरोबाव जों बुंनो हायो मा होनगोन बिबारा जोंनि मा होनो बिबारा समायनाल नङा बियो जोंनि लाइफआवबो बिराद मा होनगोन मदद खालामखायो। आंङो जोङो बे बिबार। खौनो। जेनबा गायनानै लानानै बिनि बेगर बि बे बे बेगरफोर ओंखारो ना। बेफोरनो ओ। बिबारावजे फिसा फिसा माबाथायायो ना मा होन बेखौ आं मिथिया। बियो जेरै जोंना सिखिरिफोरनि थाखायबो। मोनानसे मा होनगोन उदै बुंनायनि। बे बे बेफोरनि थाखायबो नांगौ आरोबाव जों बुंनो थाङोबा जोंना मा बे बिबारनि थाखायनो सिखिरिया थांना थागोन बा सिखिरिखौबो जों मा होनो खिरियाबो बुहुमखौ समायना नुहोगोन नङा होमबा।
औ।
आरोबाव जोङो बे बेगरखौनो बिसोरनिखौनो आरोबाव जोङो मा ओ दोन्नानै लानो हायो बा उनाव आरोबाव। आरोबाव गोबां बे बिनि बेग आरोबाव गोबां बिबार गायनो हायो नङा होमबा। औ बे बिबारखौ आरोबाव जोङो गुबुन गुब जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गुबुन गुबुन माबायावबो बाहायनाय जायो जेरै जोंना न'खौ समायना नुहोननो थाख जोङो न'आव ओ न'आव गायना लायो बयबो गाबागाव न'आव गायना लायो। बा बयबो मोनसे बागान खालामना लायो आरोबाव जों नुनो मोनो बे बिबारखौनो जोङो हाबा नङा होमबा हाबायावबो हाबाबा औ हाबा बा गुबुन गुबुन जेनेबा माबाफोरावबो बाहायनाय जायो आरो जेने बा जोंहा मा बिबारा बिबारखौ जों बिबारा मा जोंना ओ मा होनो अन्नायखौ एक्सप्रेस खालामो बा ओ आरै ओ रेसपेक्टखौ होयो आरो ना ओमफ्राय जों बिनिफ्राय आरोब जों बुंनो हायो बिबारा जोंनाव मा मा होनगोन बे पारफिउम थायोना बेखौबो जोङो बिबारजों बिबारनि मोदोमनायखौ लानानै बानायनो हायो आरो गोजौना गुबुन ओ गुबुन गुबुन रखोमनि मदोमनाय जोंना बानायनो हायो आरोना आरोबाव जोना मा ओ बि खायसे खायसे बिबार दङ आरोना बेफोरखौ जायफोरखौ जोङो मा मुलि बानायनायावबो बाहायो आरोना
औ
औ जों बेखौथ मा मा जोंना ओ आरोबाव जोङो मा होनगानो बैफै मा लिरग्रा बा सोरबा मेथाइ खनग्रा थायोना बिसोरबो मा बिबारख फोरजों इन्सपायार जायो नङा होमबा बिबारनि समायनाखौ नुनानै बिसोरबो इन्सपायार जायो आरो बिबारनि समायनाजोंनो बिसोरो मा होनगोन सोरबाबा खन्थाइ लिरो नङा होमबा सोरबा खन्थाइ लिरो सोरबा रायथाइ लिरो आरोबाव सोरबा ओ सोरबा सो सल' बानायो नङा होमबा बैफोरो मा मानसे मोन से बिबारनि फारसे मोजां मोनगानि फारसे खुसि सान्थि बेफोरखौ आरो जोंनो देखायनाय जायो आरोना
औ औ औ
जोंना फामे बिबारखौनो जेरै जोंना इण्डियानि मा होनगोन नेसनेल बिबार होन
औ जोंनि हादरनि हादरनि औ
जोंना मा ओमफायो ज मा होनगोन गला बिबार दंना गलाब बिबारखौ बिबानि रानि बा बा मोजां मोननायनि एफेक्ट सोन इदि होननानै बुङो जों बुंनो हायो आरो ना खोनादोंना
औ खोनादों दे नोंथां
ओ होमबा जोङो बिबारखौ मा होनगोन बिबारा जोंनि बे दैलि लाइफनि बिदिनो मा होनगोन नुनायाव समायना बुहुमखौ समायना नुबोनानै जोंनि बयनिखौबो दुखु सोरनाबा दुखु बा बेयो इयो मा होनगोन जोंनि गाज्रि गाज्रि मुदफोरखौ मा बियो खमायना होयो आरो ना ओमफ्राय मा होनगोन बहुमाव ओ बुहुमाव माहोनो पजिटिभ एटमसिफेयार खालामना हायोआरोना आरोबाव जोंना जोंना न'फोराव आव बिबार गायना लायोबा मा जायो जोंहा ओ गावनो मोनसे मोजां मा होनो गावनो थानो मोजां मोनगोन नङा होमबा नआव बग बा ओं जोंहा बि-बिबार बागानखौ खौनो खालामना लाबाय जेनेबा होनबाथाय जोंहा नआवबो मोजां नुगोन बा जोंहा मा होनगोन गुबुन गुबुन मानसि फैयोबा जेनेबा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ओ नोंसिनि न'फोराव फैयोबा बिसोरबोथ मोजां नुलांगोन एट्रेक्टिभ नुगोन आरोबाव माहोनगोन ओ एसे खुसिन जालांगोन आरो बेफोरबायदि हा समायना खालामना ला नो हायोबा उम थ आङो होनगोन आरो ना आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बिबारा जोंनि जिउआव मा ओ बिसोरो मिथिंगा ओ मिथिंगा आरो जोंनि दैलिलाइभनि थाखाय गोनांथि मानोना बियो जोंनि लाइफआव मा स गावनि समायना मोदोमनाय आरोबाव जोङो मा होनगोन बिबारखौ जोंना आजिखालिथ प्रेकटिकेलावबो बाहायो जेनेबा ओ फरायसुलि फरायसाफोर थायोना बेसोरना गुबुन गुबन साब जेक्थ जोंना बेयाव जोंना मा बिबारफोरखौ बो दा आजिखालि ओ प्रेकटिकेल बानायनायफोरावबो बाहायबावोसै आरो ना ओंखायनो जोङो ओ
जों बिबारखौ जों बिबारखौ बै जो-जोनोम सानफोरावबो नांगौ जायो जोनोम सानफोरावबो नांगौ जायो आरो बिबारखौ गोबां खामानियावनो जोंनो नांगौ जायो बिबारनि बिबारखौथ' आरो जोङो गायनानै दोनब्लाल जाया बिबारखौ जोथोनबो लानांगौ बिबाराव जोङो दैबो होनांगौ सानदुं गोसा जाब्ला जोङो दै होनांगौ आरो खोबसे खोबनै दै होनांगौ ओमबाना बिबाराबो मोजां जायो बिबारावबो माने गोहो बिबारनि माबायाबो मोजां जायो बिबाराबो मोजां बारो आरो दंफाङाबबो रानलाङा जाहाथे बिनि थाखाय जोङो बिबारखौ जोथोन लाबाय थानांगौ आरो
औ बिनि खायनो जोङो मा बिबार खौ मोजांयै जो थोनबो लांगोन आरोबाव नों जेसे से हायो बिबार गायनांगोन आरोना थ जोंना उनावबो उनावबो उननि मानसिफोराबो जोंना बे समायनाजोंनो मोजाङै इन्जय खालामलांनो हायो बुहुमखौ नङा होमबा?
औ औ
दा नोंथां जोंनाथ समाबो जाबाय एखिनियावनो हासिगोन नामा
औ नोंथां होबालाय गोजोननाय थाबाय
जोनाय थाबाय दे
दे